नोंथां खो
हेल'
औ नोंथां खोनादों ना आंनि माथोखौ
अ हेल' नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि नामा?
आङोथ' दाबो दायो जेबो मावथ'वाखै नोंथाङा आङो जेरायनासो दङ औ
ओ ओ हो ओंखामफोर जाखांबाय नोंथाङा?
आङो नोंथां ओंखामखौथ' आङो जाथ'नाय जायाखै नोंथां ओ दाहैजागोनसो होनना सानना दंथ'यो
ओ हो संनायफोराथ' मोनजोब्बाय जानो हागौ
औ मोनबाय नोंथां
ओ नोंथांजों आं एसे सा बायदिसिनासो सावरायनोनागिरदोंमोन एसे फ्रिबालाय नोंथाङा?
अ हौव हौव सावरायजागोन नोंथां औ सावरायजागोन ओ नोंथाङाहाय मा खेथ्र'आव बा मा आयदायाव सावरायगोन बेखौ फोरमायना होबा मोजां जागौमोन नोंथां
औ औ औ माने आं ओ नोंथांनाव सोंहरनो नागिरदों दाथ' बोथोरफोराथ' दा बहुद गाज्रि
अ औ औ औ औ
गरमफोराबो थ' दा बिराद जासावदों मानि खार'नाव एथबां गरम जादों बेखौ आं हमनो हायाखै नोंथां
अ नोंथाङा बुंनाय मथेबा नोंथाङाहाय आंजों गरम बोथोर बोथोरनि सायावहाय सावरायनो सानदों होबा नोंथां ना
औ औ माने आंखौ बुजिनानै हमनो मोनाखै माने ओ ओ देग्लाय माने थ गरम जादों बेखौ नोंथाङा एसे मिथियोबा फोरमायनानै हरलाय
औ औ नोंथां आं आंबो बारा मिथिलाय लाङा ना नाथाय आङो मोननैसो फोरमायनो नाजानायनि नोंथां हाया हायाबाबो
औ औ
खौ मिथियो बेखौ फोरमायनो नाजानोसै आं नोंथां दा नोंथाङाथ' सोंदोंना ओ गरम जाबोगासिनो दं मानो थाखाय गरम जाबो जाबोगासिनो दं दिन बा दिन बेखौ सोंनाय उत्तरखौ होनसै
औ औ
दायो जेन बयबो औ दायो जोङो नुनो मोनखादोंना दिन बा दिन गरम जादों बे - गोबां जाहोननि थाखायनो गरमा बांलांगासिनो दं ओ बे जाहोनाव गोलैयो फार्स्टावनोहाय मान उ मानसिफोरा गावनि न' लुनो ओ दंफां दंफां दंला बिदिनो दानफायला बायनाय हाफायला बायनाय आरो लामा सामा बानायनोबो दंफां-दंफां हाफायला बायनाय माला बायनाय ओ मा नि मानसिनि ओरै ओरै संखियाबो बांबोलां बांबोगासिनो दं आरो मत बिदिनो दंफांखौ दानफायब्लाथ' गरमा जाखागोन मानोना दंफाङा अक्सिजेन होननाय हगारो बे अक्सिजेनाबो खम जाब्ला बहुद खहा जागोन ओ जों जों हां लाबाय थानाय बाराबो बहुद माने केमिकेल ओ बायदि हां लानाय बायदि जागोनइयाव खि जागोन माने बे बारावहाय दा जोंङो दंफां लाइफांखौ दानफायनाङा बा जोंङो बेसिबां एसेबां गायनो नाजानांगौ न' सारि-सारि बा टाउननि लामा गेजेर गेजेराव जोंङो दंफां लाइफां गायनांग दं बिफां लाइफां दानफायबाथ' गरमा दिन बा दिन बांबोबायानो थागोन मानोना सायहा थानाय नङा मा थानाय नङा ओमफ्राय जोंङो बयबो साहायाव थानो लुगैयो जों दंफांखौनो गायाब्ला जोंङो अबबा अबेनिफ्राय सा-सायहायाव थानो मोनो
ओंखायनो आं बुंङो-बुंदों-बुंनो सानो जे जों दं बिफांखौ दानफायनाङा हायोब्ला जोंङो बिदिनो नाजानांगौसो बेसे हायो एसे दंफांखौ गायनो औ दायो जोंङो बिदिबो नियम खालामनो हायो जेरै जोंङो दंफांखौ दानफायब्ला ओमफाय जोंङो फाइन सिस्टेम बा दंफां दाननो मोना होननायनि बर्ड लगायना दोननो हायो जायगा जायगा नाथाय जोंहा दंफां लाइफांफोरा थाबाय थानायनि देरलांबाय थानायनि मोजांनिफ्राय मोजां गिदिर-गिदिर आरो नै नै पइन्टावनो जाहैबाय माबा ओ जोंङो जोंङोहाय अम मटर गारि सलायनायाहाय बांबो लांगासिनो दं बे मटर गारिनिफ्रायथ अम गोबां माबा गयोओ गाज्रि बार बा गेस गयो होननांसिगोन दायो
ओ बारहावाफोर गयो लेथ्रानो
औ औ नोंथां औ बेे गेसा बे गेस आ अख्रां बा बिदिनो एटमसफेयार होननायाव मिक्स जायो माने ओमफाय बेहाय अख्रांङाहाय माने आं होनो नाजानोसै ओ फिसा फिसा पाथल जालांबाय थायो माने गोबा जालांबाय थायो। अख्रांङाहाय बिनि थाखाय सान्दुंङआबो डाइरेक्ट डाइरेक्ट नांफैनाय बायदि जाबाय थायो बे मटर गारि बाइक बास बेफोरनि अम गारज्रि उखुन्दै गलांबाय थानायनि थाखायनो बिदि जायो माने दा बियो फिसा माने उम फाथ्ला बा ओ बिदिनो सेंलांबाय थानायनि थाखाय सानदुङाहाय डाइरेक्ट दा दा नांबाय थानाय जायो ओंखायनो दिन बा दिन बारायलांगासिनो दं
औ
आरो गरमजोंओ बिदिनो गोबां खहा जायो जेरै ओ बरफफोरा राल--रानलांजोबनाय ओ दै दैनिहायओ दैनि माबायाहायओ जेरै दैयावहाय दैयाथ गोथौ जायोना बे माने रानलांबाय थायो दैया
औ औ गरमजोंहाय आरो जेनेबा ना सानदुं दुंबा
दाब औ--औ दा बेनि थाखायनो गरम बामबो लांगासिनो दं आरो जोङो
मानसियाथ गोबां फेक्टरि बा बिदिनोओ बिजनेसनि माबा माबिओ बिल्डिं-सिल्डिं लुबाय खुलिबाय दा बि फोरबो मानेउम गोबां माबा दंओ कन्ट्रिबिउसन खालामो बेफोरबो ओ
औ
गरम बांबोबाय थानायनि माबायावहाय
औ
दा नों नोंथाङा माबाफोर सोंगौमोन नामा
आंनि सोंनायानोथ' बे ग' खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ आंनि सोंनाया आंनि सोंनायानोथ' बेनोमोन जेनेबा ओ दिन बाय दिन गरम जालांगासिनो दं सान्दुंफोराबो बिराद थं थिं दुमदों
औ
बि बिनि सायाव माने एथबां गरम जादों सानदोंमोन आरो नोंथाङा जेबायदि दा फोरमायना हरबाय आंनि सिगाङाव गरमफोरा मानो बांलांगासिनो दं मानो एथबां जादों ओं बिनि ओ खारनानो जाबाय जेनेबा गरमा मानो एथबां जानाय मोन जेबायदि नोंथां दा आंनो फोरमायनानै खिन्थाहरजोबबाय गरमफोरा जायो होननानै जों ज' जानानै इयुथ ज' जानानै जेनेबा जों दंफां लामा लामा गायोबा जों मोजां जागोन खोमा जागोन
बेथ' जोबोद मोजां आयदा औ जोङो बिदिबो खालामनो हायो औ औ जोङो गायनांगोनानो नोंथां जों ओम ज' ज' बयबो इयुथफोरा लोगो नांनानै ओ गामि बा सहरनि लामा गेजेर गेजे लामानि साइद साइदावबाबो जायो जोङो दंफां गायनाय आयदाखौ बाहायनांगोन होमबासो एसे मोजां जागोन जोंनि दावगाबाय थांनाय
औ औ होनबासो आरो जेनेबा मा होनो जों इउनजों लक जानानै जेनेबा दंफां लाइफां गायोबा इयुनावहाय आख' गरमफोर रा खमायलांगोन खोमा आंनि साननायफोरावहाय फैदों आरो जेनेबा
औ औ औ
ओम खमायगोनानो नोंथां बिदि जों बेबस्था लायोब्ला
औ औ ओखायनो जेनेबा जेनेबा आं बिदिनो सानदों जेनेबा जोंङो ज' जानानै दंफां लाइफां गा लामा लामा गायना होबा जोंङो इयुनफोराव एसे गरमफोराबो एसे खमायलांगोन खोमा आंनि साननायाव फैदों जेनेबा मा होनो नोंथां
औ खोनादों दे बुंलाय
औ औ आंनि साननायाव फैदों जेनेबा बिदिनो जोंङो ज'मा ज' ज'यै ओ बिदि खालामबा मोजां जागोन खोमादां होननानै आं सानो आरो जेनेबा
औ जागोन नोंथां जागोन बहुद मोजां बेबस्था बियो
औ औ आरो दासो जों नुनो मोनदों बिदिनो सान्दुं दाथ दैज्लां बोथोर बिदि सान्दुं दुंबाय थाबाथ जोंङो आबादफोरखौ गायनो मोननाय नंङा जेनेबा मा मा होनो जों मै मैगं थाइगं गायबाबो जोंङो थांजानाय नंङा दं दंफां फोर गायबाबो जों थांजानाय नंङा बिदि खारआव आं इदि साना आरोना आं जेनबा इदि एथबां इदि सानदुं गरम दुंबाय थायोबा दंफां लाइफां गायबाबो जानाय नंङा
औ औ औ बेथ'नंगौ औ
औ
होमबा दा सानदुं गोसाजोंनो औ
औ गरमाबो गरमाबो बांलांगासिनो दं दैज्लां बोथोर अखाफोराबो बहुत खम बिदि सानदुं दुंबाय थाबाथ जोंङो आबादखौ जों मावनो मोननाय नंङा
मोननाय ननङा ओहो ओहो
औ बोसोराव खनसेलसो फैयो आबादफोर गायनायफोराबो जोंङो इदि ओ सान्दुं दुंबाय थानानै जों बिदि दैज्लां बोथोराव अखा हायाबाथ जों माइ साय गायनो मोननाय नङा जेनेबा जोंङो जोंथ गाङलिया मानसि मनसि जाहैबाय जोंङो माइ गायाबानो जों ओंखाम मोनजाया औ आरो जोंङो मैगं थाइगं मैगं थाइगं गायाबानो जोङो ओ ओंखाम मोनजाया होनजायाबाबो जायो आरोना
औ नोंथां औ नोंखौ सैथो
मै मैगं थाइगं औ मैगं थाइगं गायबासो जोंङो माल बुस्थु फाननानै जोंङो खरस खालामनो हायो
औ औ
औ
दा नोंथाङा फोरमायनाय खोथाफोराथ गोबांङानो सब सैथो गोजा नोंथां
औ
आं नोंथांनिफ्राय आङो जोबोद सोलोंथि लानो मोनबाय आ फाय आंहा दोनथ'नाय समाबो जाबायानो नोंथां दा आङो ओ बहुदआनो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै दा बे ससेनो ओ आंना दोन्थ'नाय जासिगोन दे नोंथां।
ओ जागोन दे नोंथां जागोन।
औ गोजाननाय थाबाय नोंथां।